हेल' औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलि।
औ। ओ‌ नोंथाङा सम दं नामा आंजों सावरायनो एसे?
औ दङ नोंथां।
बिदिब्ला आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि बर'फोरनि माखासे उद्रायनाय खान्थिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ नोंथां
सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
नो ओ जोंहा उद्रायनाय खान्थि होननानै बुङोब्ला गोदो गोदाय जोंहा बरफ' फोराहाय माखासे नेमखान्थि ओ नेमखान्थिफोर दानानै दोनखानाय दंमोन जेराव जोंनि बर' स समाजावहाय सोरबा जुदि बेरेखा हाबा मावोब्ला एबा गाज्रि हाबा मावोब्ला बेफोरखौहाय जोङो ओ‌ साजा होनो थाखाय बिसोरखौ मोजां लामायाव लाबोनो थाख खाय जोङो बे माखासे खान्थिखौहाय खान्थिजोंहाय जोङो साजा होनाय जायोमोन आरो बेखौहाय जोङो ओ बाद होननानै बुङो। ओ जुदि समाज बेरेखा गाज्रि हाबा मावनायखौनो जोङो बाद होननानै बुङो आरो बे बाद खान्थिजोंनो जोंह हा माखासे गाज्रि हाबा मावनाय ओखौहाय साजा होनानै जोङो ओ सुस्रांनानै थाय मोजां लामायाव लाबोनायखो जोङो नुनो मोनोमोन आरो उद्रायनानैहाय ओ जुदि ओ सोरबा मानसियाहाय ओ बेबायदिनो गाज्रि हाबा मावोब्ला बेखौहाय जोङो बादुवा होननानै सानोमोन गोदोनि समावहाय बादुवा जानाय मानसिखौहाय उद्राय आागौमानि मानसिफोराहाय बेखौ गाज्रि मेगनजों नायोमोन आरो ओ दा बे बादुवा गोनां मानसि थायोब्ला गामिनि बयबो गासैबो उद द्रायनांगौ होननानै फोथायोमोन गोदोनि दिनावहाय आरो बेबायदि गामियाव थाय जेन'बा बादुवा थानाय गामियावहाय बादुवा जानाय गामियावहाय गुबुन खाथि खालानि गामिनि मानसिफोराबो रावबो थाङामोन आरो बै गामियावहाय जाद देर लोंदेर बेबायदि खालामामोन आरो बेनि थाखायनो ओ बे उद्रायनाय खान्थिखौ खान्थिजोंहाय जोङो उद्रायनानै गामिफोरखौहाय जेनेबा बैफोर मानसि फोरखौहाय ओ मोजांङावहाय लाबोयोमोन आरो दा बे उद्रायनाय खान्थि जोंहा मोनबा थाखोआवहाय राननानै लादों बेफोरनो जाबाय अगरबाद फंस्लद बाद दाउखि बाद खावालि बाद आरो खौलोब बोद बाद बे मोनबायावहाय जोंहा रनाय जादों आरो ओ ओगोरबादावहाय ज जोंहा मा मा गोग्लैयो होननानै बुङोब्ला बे आगरबादावहाय गोग्लैनाय मानसिखौ जोङो ओ गु बोरलाजोंहाय गावनानै उद्रायनाय जायोमोन आरो
औ
बेयावहाय मा मा दाया गोग्लैयो हब्ला ओ जुदि सोरबा बिमा बिफां बंस स'नि हिन्जाव हौवानि गेजेरावहाय माबाफोर समाजखान्थि बेरेखा एबा गाज्रि जाथाय जानानै थाङोब्ला सानैबो आगरबोद नि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो औ ओ बिनिफ्राय सोरबा मानसियाहाय गावनि बिमा बिफा बिबौ बिबै बेखौहाय बुयोब्ला एबा बुथारोब्ला अगरबाद नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो। बेनि अनगायैहाय सोरबाया जुदि मोसौखौ दानोब्ला एबा मोसौफोरखौहाय बुथारोब्ला बिबो आगरबाद नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन ओमफ्राय थैनाय मोसौनि था खाय बै बुथारग्राखौहाय ओ जुरिमानाबो फोनांनो मोनामोन आरो खालि उद्रायनांगौल'मोन जुरिमानाबो फोनांनो मोना आरो बे मोसौ थैजानाय बिगुमायाबो बे मोसौनि बेसेनखौहाय लाफिननो मोनामोन आरो बेनिफ्राय खृष्टान आरो मुसलमान धोरोमफोरनि मानसिफोरजोंहायबो जोङो जादेर लोंदेर बेबायदि बेरेखा गाज्रि जाथाय जोङो जानो मोनामोन आरो बेबायदि मावोब्ला जोंहा अगरबाद नेमजों उद्रायनांगौ जायोमोन। ओ बिनिफ्राय फंस्लद बाद, फंस्लद बादावहाय फाय बे बादखौहाय जोङो मोन स्नि बोरलाजोंहाय उद्रायनाय जायो आरो। बे बादाव जोंहा मा मा दाया गोग्लैयो होनबा बिमा बिफा बंस'नि मानसिनि अनगायैहाय जुदि गुबुन मानसिनि गेजेरावहाय समाजखान्थि बेरेखा गाज्रि जाथाय जायोब्लाहाय ओ हाबानि बैसो जानाय सोरबा सिख्ला ओ आरो सेंग्राजोंहाय जुदि आथोनारि दाय जायोब्ला दायनिगिरियाहाय बेखौ फंस्लद बादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो।
औ नोंथां।
ओमफाय सोरबा मानसिया जुदि मोसौखौ बुनानै लानजाय आय थिं बायदिसिना सिफायोब्लाहाय ओ एबार गाराय खालामनानै होयोब्ला बेखौबो फंस्लद बादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो। ओ दाउखिबाद होनबा जोङो बे बादखौहाय मोनबा बोरलाजों उद्रायनाय जायो। ओ बे बादावहाय मा मा दाया गोग्लैयो होनबा ओ बर' मानसिफोराहाय जुदि सिगुन एबा मोसा जाखोन्दा गोथैनि बेदरखौहाय जुदि लाबोनानै न'आव जाफैयोब्ला बेखौहाय दाउखिबादनि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो। बिनिफ्राय अमा बोरमाखौहाय ओ जुदि मोसौजों सोलायनानै बेदर जायोब्ला बेखौबो दाउखिबादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो गोदोनि समावथ' जोंहा बेबायदिनो सोलाय सोल' खालामनानै जानाय नेम दंमोन ना। बेबायदि अमा बोरमाफोरखौ मोसौजों सोलायनानै बेदर जायोब्ला दाउखिबादनि नेमजों उद्रायबानो उद्रायनांगौ जायोमोन आरो जुदि सोरनिबा ओ खर'नि खानायखौहाय हानानै सोरबा सोरनिबा खर'नि खानायखौ हास'नानै जुदि बेनि थाखाय फैसा लायोब्लाबो बेखौहाय दाउखिबादनि नेमजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव फैसाबो लानो मोनामोन। खानाय सिनबाबो जुदि सोरबा बर'आहाय हानि दो दोख्ला बायदि फालांगि खालामोब्लाबो बेखौहाय दाउखिबाद नेमजों उद्रायनांगौ जायोमोन आरो गोदो बेफोरबायदि फालांगिबो खालामनो मोनामोन जोंनि बर' सु समाजनि ओ फोथायनाय बायदिब्ला।
ओं
बिनिफ्राय खावालि बादआवहाय बे बादनि थाखाय जोङो मोनथाम बोलारजोंहाय उद्रायनांगौ जायो ओ जुदि सोरबाफोर मानसि गोथै गोथैजोंहाय गोथैबारियावहाय हरफानाय माखासे रां रुफा एबा मुवा बेसादफोरखौ जुदि लाबोनानैहाय बेखौ बाहायफैफिन नोब्ला बेखौहाय खावालि बादनि नेमजोंहाय उद्रायनांगौ जायोमोन आरो ओ सोरबा बर'आहाय जुदि मोसौ बायनानै बे मोसौखौ बोसोरसेनि उनावनो बोसोरसेनि गेजेरावनो मुलाम्फा लानानै जेन'बा बांसिनै फैसा लानानैहाय फानहरफिन नोब्ला मानसिखौहाय बे खान्थिजों उद्रायनाय जायोमोन आरो मोसौखौहाय बायनानै जोङो बोसोरसेनि गेजेराव फानहरफिननो मोनामोन जुदि बो‌ सोरनै बोसोरथाम बेबायदि जायोब्लासो फानहरफिननो मोनोमोन आरो बेनिफ्राय खौलोबोद बाद होननानै बुङोब्ला बे बाद खौ उद्रायनो थाखाय जोंहा बोरलानि गोनांथि गैलाया आरो बेखौ ओरैनो ओरैनो उद्रायनाय जायो बर'नि जुदि सोरबाफोर गुबुन मानसिखौहाय जुदि नंखायखौनो नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायखोमायोब्ला बेबायदिनो नंखाय बाथ्रा बुंनानै सोरखौबा जुदि खैफोदाव खोख्लैयोब्ला बिखौहाय बे बुंग्रा मा फोसावग्रा मानसिखौहाय खौलबोद बादनि नेमजोंहाय गेदेर दाय फोनांनाय जायोमोन आरो आरो बेजोंहाय जोङो उद्रायनांगौ जायोमोन दा जोंहा बेफोरनो बेफोरबायदि जोंहा मोनबा बाद उद्रायनाय खान्थि दङ जोंहा बेफोरनि गेजेरजों जोंनि समाज दानानैहाय जोंनि समाजावहाय गोदो बे फोरबायदि खान्थिजों उद्रायनाय जायोमोन आरो आरो समाजनि बेरेखा मावनाय मानसिफोरखौहाय जोङो साजा होनाय जायोमोन आरो दा आंनि बेफोरनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथाङा
अ औ औ नोंथां आङो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फुजा कार्तिक बैसागुनि बादै नोंथांजों सावरायनो सानदों नोंथां
औ
औ नोंथां जोंहा कार्तिक बैसागुआ जाहैबाय मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां बैसागु बे बैसागुखौ जोंहा कार्तिक दाननि से थि दिनखालि फालिनाय जायो बैस कार्तिक बैसागुखौ जोंहा माइ दुब्लियावनो बांसिन फालिहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेखौहाय बिनि फालिनाया माबोरै जागायो होननानै बुङोब्ला जेब्ला जोंनि बर'फ्राथ' माइ आबादखौ बांसिनै बै माबा माबा बांसिनै जोंहा मोनसेल' बोसोरावनो गायनाय जायोना गुबुन हारिफोरबायदि जोंहा बोसोर माबाबो मास मोन बार' मास मानि जिनै बोसोर जिनै दान थानायावबो माबा हाखांबानो हाखांबानो जिथ' गायबाय थाया जोंहा बै माबा खालि जेब्ला जेठ माससोनिफ्राय जेठ दानसोनिफ्राय जोंहा बै माइ गायनाय बर'फोरनि माइ गायनाय हुदाया जागायो आरो जोंहा कार्तिक मास मोनहैनाय लोगो लोगो जोंनि माइ गायनाया माने थुमखा थुमखा नायनो मोजां सोमखोर गोथां जायो आरो जोंहा कार्तिक मास सफैनाय लोगो लोगो बे कारतिक ओ कार्तिक मास सफैबा जोंहा ओ दुब्लियावहाय मोनसे ओ माइ माइ दुब्लि बारियाव जोंहा मोनसे माबा साखि सावहैनाय। माबा मोनसे नेमखान्थि दं आरो जोंनि। बर' मानसिफ्रा। बे कति गासाखौहाय कत बैसागुखौनो जोंहा कार्तिक गाासाबो होननानै बुंनाय जायो। कार्तिक गासा सावनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बे दुब्लियावहायनो माइ माइबारियावहाय जोंहा साखि सावहैनायखौनो ओ बुजिनाय मोनो आरो बुजिनो मोननाय जायो जोंहा बै कार्तिक बैसागु खालि जोंनि गलि ओमफ्राय जोंनि बाथौ जोंनि इसिं जोंनि ओ माइ बाख्रि जोंनि बारिनि नेग्रा ओम इसोरफोर बिसोरनो बयनोबो जोंहा सा ओ साखोन सिख खोन खालामनानै बाथौखौ लिरनानै जोंहा ओ जेवारि सावनाय जायो आरो ओमफ्राय ओ बे जेवारिखौहाय सावनाय दिन खालिनो बे जेवारिखौ माने ओ न'खरनि हिन्जाव मानसिया सावहैनायखौ सावहैनांगौ जायो आरो न'खरनि हिनजाव मानसि खौनो बांसिन सावनाय जायो जुदि न'खरावहाय हिनजाव मानसिफोर गैया होमब्ला हौवासा मानसिफोराबो बे बेखौहाय मावनो हायो आरो हौवासा मानि जिखुनु हौवा मानसियानो। मावनो हायो आरो ओमफ्राय बै दिन खालि जोंना न'खरनि ओ जाय जेवारिखौ सावहैगोन कार्तिक गासाखौ जाय सावहैगोन बै हिन‌ माबाया मानसियाहाय माइ दुब्लियावहाय खेबसे मोजाङै बेरायस्रायो आरो बेरायस्रानानैहाय ओमफ्राय ओ बे जेवारि सावगोन जायगाखौहाय एसे साब फाल खालामनानै दोननाय जायो साफा खालामबोनाय जायो बिनि उनावहाय ओ थाव गुबै एसे लानानै ओमफ्राय माबा बै जि दानायाव बाहायग्रा गनसा लानानै ओमफ्राय माबा थाइगिर बि खं लानानै बे खाति गासाखौ सावनो थांनाय जायो आरो जोंहा खाति गासाखौ गुबैयैहाय थाइगिर बिखङावहायनो सावनाय नुनो मोनो। नाथाय दानि दिनावहाय जोङो मुदुफुलखौ हाखावनानै बा ओ हाथायावहाय जेवारि बायनानै बो सावनाय नुनो मोनो। आरो आरो बै ओ थाय माबाखौहाय थाइगिर बिखंखौ सावोबा ओ फाथिना एसे फाथिना बा औवा फोरखौहाय एसे गोरा दाननानै बा फथिना होयोबा फाथिनाखौ एसे उम मा गोफार सैनानै बेवहाय उ माबाखौहाय ओ थाइगिर बिखुंखौहाय एसे सुनाय जा मा सुनानै ओरै एसे गोजौ दोननाय जायो आरो आरो बेयावहाय ओ जे माबा
ओ थाव गुबै होनानै ओमफ्राय खुन्दुं आवा होनानै जेवारिखौ सावनाय जायो आरो। जेवारि सावनायनि सिगां ओ गनसायाव थाव गुबै फुननानै जोंनि माइ बिदांखौ आरामै ओमफ्राय बिलिरनानै होनाय जायो आरो ओमफ्रायो जे जेब्ला जेवारि सावगोन होनब्ला बैयो न'खरनि हिनजावा ओ गावनि माइ बिदां खौहाय मोजाङै यै आ बानायनि थाख खाय मोजाङै ओंखारबोनानै माइ फिथाइ होनायनि थाखाय आर'ज गाबो आरो बै समावहाय बियो बुङो ओम माइ बिदाङा गोलाव जाथों